औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
आङो दासान्दि बिदिनो दंथ'यो आरो दा जिरायना दङ नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
औ। बिदिब्ला आं नोंथांनाव माने फंसे बाथ्रा माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नों थां जेरै जोंना औ नोंथां। जेरै जोंना बैसागु बोथोरा जोंना बर' हारिफोराथ' गोबां सुबुङानो मोसायो नङा होमब्ला नोंथां? बै बैसागो बो बोथोराव जोंना नोंथांमोननि ओनसोलावहायबोथ' बैसागो मोसाखायो जानो हागौ? बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय माबायदि बैसागु मोसानानै माबायदि बैसागुखौ फालियो एबा मोबोरै मोसाना? रंजारा बैसागु मागियो बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां दा औ बै बैसागु बुङोब्ला जों बर' हारिनि मा होनो। ओ नेरसोन बैसागुआ आरो जों बर' हारिनिनो सिनायथि थि आरो बे बैसागुआ जोङो दा मा होनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा बैसागु बैसागुआनो जोंनि मेन बेहाय आरो बैसागुखौ जोङो उ जिदिना बैसागु मा होनो फार्स्ट बैसागु जागोन आरो एक थारिख ओ ओ बि खालि एक थारिक नङा एक थारिकनि सिगाङावनो ओ सानसे सिगां जोंना मोसौ थुखैनाय होननाय दोङो बिदिनो जोङो मोसौखौ ओ लां दैमायाव लांनानै बिदिनो जोङो दिगलि गुटि ओ बिदिनो ओ थाराय ओ बिदिनो फान्थाव लाव ओ हालदै ओमफ्राय बिदिनो दिंखि था बिलाइ बिदिनो मोखोनना बिबार बेफोरखौ जोङो गासैखौबो लानानै जोङो औ मोसौखौ जोङो थुखैनो लाङो। ओ ओ गोबां बिदिनो गासैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा मोसौखौ थुखैनाय ला दैमायाव लांनानै मोसौखौ थुखैनानै औ बिदिनो जोङो मोसौखौ थुख खैखांनानै मोसौखौ थुखैनाय समाव लाव जा फान्थाव जा ज बोसोर बोसोरै बारै ज जोंनि ओ मोसौआ बाराय थां होननानै बिदिनो जोङो ब बिनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो दै गोथाराव थुखैनानै मोसौखौ लाना फायो आरो बिदिनो बे ओ मोसौनि दिना थांखांबाय बि दिना थांखांनायनि दिनाव औ नेक्स्ट ओ जोङो मा होनो मानसिनि मोसानाय ओ मा होनो बिदिनो जोंनि बर'फोरा ओ बैसागुनि सिगाङाव जोङो बर'फोरनो मोसानो थाखाय ओ दख'ना गोदान नांगौ फालि गोदान नांगौ। औ बिदिनो जोंनो आसान खेरा नांगौ।
औ नंगौ।
जोंनो मा होनो औ औ जोंनो आरो मोसान-मोसागोन जि दिना मोसागोन बिनि सिगाङावनो जोङो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गासिखौबो जोङो ओ रेडि खालाम ना लाखाजोबनाय जायो। बिदिनो जोङो ओ मा होनो फार्स्टआवनो औ ओ जोङो एक थारिक खालि जोङो दा ओ गोदोर गोदोर सुबुंफोरखौ जोङो मान होनाय जायो बिदिनो जोङो फालि ओ आर'नाइ ओ बिदिनो बियान फालि ओ बिदिनो किन्जि गस्ला बेफोरखौ जोङो लानानै गिदिर ओ जोंनि स आबै आबौ ओ आदा बाजै आबौ गुमै गासैखौबो जोङो बेफोरबायदि माबा लानानै औ मान लानानै जोङो ओ गेदेरफोरखौ फालिनाय जायो आरो खुलुमनाय जायो। बिदिनो मान होनाय जायो। औ जोंनि बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि धोरोम। ओ बिदिनो जोङो आरो उम गोबाङानो बे ओ जोङो गदोर उन्दै खुलुमनानै मोजाङै जों जोंनि आलारि ब खाथि सावखांनानै जोङो औ बिदिनो बिसोरखौबो जों फालिनांगौ आरो। बिदिनो गिदिरफोरखौ ओ खनमान लानांगौ उन्दैफोरखौ खनमान होनांगौ। ओ रोङैखौ फोरोंनांगौ ओ औ बिदिनो ओ औ जों बिदिनो ओ गोबाङानो सन्मान लानांगौ रोङैखौ ओ गोर ओ बुजायनानै जोङो लाहोनांगौ गोरों खालामनांगौ बिदिनो आरो जोङो नेक्स्ट खालि जोङो बिनि उनाव ओ जोङो ओ बिदिनो गामि मि मोसानो थाङो औ बिदिनो ओ मागियो आरो जोङो बैसागुआव ओ जोंल' जोंल' नङा बेलेगफोराबो औ ओ बुंनो थाङोब्ला जों फास्टआवनो फोराव मागिग्रोयो आरो गुबुन हारिफोराव मागि हैैयो आरो बि बिदिनो ओ माइरं एबा फैसा बिदिनो ह रो गोबाङानो ओ मानोना जोंनि इयो बर'नि धोरोमखा आरो जों बेखौ ओ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय आरो दाबो फालांनांगोन जों ओ जोलैफोर जों खौ बर' हारिनि माबाखौ लाखिनांगोन आरो बिदिनो ओ सिख'ना गोबाङानो जोंनि गाननाय ओ जोंनि जोंनि माबाफोरखौ मोजां मोनखायो बिनिख्रायनो जोंनि ओ जोंनि माबाफोरखौ ओ हारि जोंनि बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौबो बिसोरो थिख'नो नागिरखायो बेनिखायनो जोङो ओ फिसानिफ्राय ओ उननिफ्रायसिम जोङो ओ मोजाङैनो लाखिलांनो नाजानांगोन जोंनि बर' हारिनि ओ बिदि मोसानाय मुसुरनाय औ खेराइ बिदिनो खाम सिफुं ज'था सेरजाफोरखौ जोङो मोजाङैनो लाखिनांगोन। आरो ओ बिदिनो ओ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो ओ मो बागै
औ औ जागोन नोंथां औ।
औ।
औ। जेरै ओ नोंथां नोंथाङा बुंनांखानाय बायदि जोंनि ओनसोल लावबो ओ बेफ फोरबायदिनो माने एखे रोखोमैनो बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना बैसाग गु होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि बैसागुआ ओ मोननै रोखोमनि आरो नोंथां जेरै मोसौनि मोसौनि बैसागु आरो माहिनि बैसागु जोंना गिबि सानावहाय गिबि खेब सानावहाय जों मोसौनि बैसागुखौ फालि फालिग्रोनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोङा मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां जोंना बे दिनो ओ ओ जेरै जों जायो आरो नोंथां जे मोसौ थुखैनो थाखाय बेनो ओ बिदिनो ओ जोंहा बै हादै हालदै गोथां आरो दिनो पानिलाव आरो जोंना बायदि रोखोमनि हाग्रानि खायथिनाय जायखौ जों बुङो आरो बिदिनो जोंना दङ गोबांनि ओ मोन्थिजोबा। बेनो जों ओ फोरखौ माने लानांगौ आरो नोंथां आरो बिनि उनावहाय जोंना ओ बै मोसौनो ओ गानहोनो थाखाय माला
औ।
सुनायाव जोंना औवानि खाथि नांगौ आरो जेरै जोंना औवानि जिरनानै आरुम बै आदुंसो जोंना बै मोसौनि मालाखौहाय सुनाय जायो आरो नोंथां ओ बिनि उनाव ओ जोंना जेब्ला जोङो बेफोर जगार खाङो अब्ला जों मोसौहाय फुख्रि एबा हाखरफोराव जोङो थुखैनो माने लानानै थाङो आरो नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ
बेखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो जेरबाय थाथों एबा फिसा बारा बारायबाय थाथों एबा मोजाङै मोजां थांनानै थालांबाय थाथों होननानै जोङो ओ बे मोसौनि थाखाय ओ आर'ज गाबो आरो ओ जोंना बेखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव आरज गाबखांनायनि उनाव जोंना ओ जेरै जोंना ओ हांगार जोङो जेरै ओ खान्था सारफोरनिफ्राय हल'नानै जोङो बेखौ ओ थाव गुबै लागायनानै बेनो फथा लागायनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उदां जायगा उदां फोथाराव होनानै हरनाय जायो ओ बिनि उनाव जोङो
बे खौ ओ बेखौ जोङो हगारना हरखांनायनि उनावहाय जोंना ओ बिदिनो ओ बे साना बारलाङो आरो जोंना ओ नैथि सान होननानै बुङोब्ला मानसि सुबुंनि सान आरो नोंथां जेरै जोंना मानसि सुबुं होननानै बुङोब्ला बिदिनो मानसि सुबुं आबो ओ गोदान गोदान बिदिनो ड्रेस गानो बिदिनो ड्रेस गाननानैहाय जोंना ओ गोदोरनिफ्राय माने उन्दैया सनमान लायो आरो गदोरा उन्दैनो सनमान होयो बेफोरबायदि मान बावलायलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै आरना आर'नाइ होयो ओ खायफा फाया जोंना बिदिनो गिन्दि गस्ला होयो आरो बिदिनो जोंना औम गोबां बायदि रो रोखोम दख'ना गामसा होनानै जोंहा मान बावलाय लायो बेनि उनावहाय जोङो ओ आफा बोराइ बाथौनि सेरावहाय ओ गुग्रोब आनथु खेरायनानै जोंना बोर बियो गोदान बोसोराव जाहाथे मोजाङै मोजां बारलां थों साननाय जाुंफुंथों होननानै जों बोर बिनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंना बिदिनो ओ बोर बि खांनायनि उनाव गासैबो सुबुङानो ज' ज' खाम सिफुं ज'था सेरजा लानानै गासै बो माने बर' गामिखौ बर' गामि माने मागिनो थाङो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा मागिनाय मागिनायाव जोंना जौ बो लों लोंनाय जायो बिदिनो बैसा गोनि नामावहाय गोां सुब सुबुं आनो जौ लोङो बिदिनो जौ लोंनायजों लोगोसे जोंना मागिनानै लाबोयो लाबोनानै लाबोनानैहाय गासैबो ज' ज' जोंहा गामियावहाय माने गासै माने बै बैसागु रंजााखङोब्ला जोंना आथिखालावथ' स्नि सान फालियो नालाय जोंना बैसागुखौ बै स्नि सान खौ माने जों मोसाखाङोब्ला रंजाखाङोब्ला जों जोबथारनायावहाय जोंना ओ बोनाय रां एबा माइरंफोरखौ जोंना फाननानैहाय ज' ज' खाना जालायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना बैसागु बोथोरा गाजा गोमजायै सम बारलाङो आरो बिदिनो जोंना बैसागु बोथारा जोबलाङो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ दोननायनि समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला ओ नोंथाङा आंनो बैसागुनि बागै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथां ज रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ दे बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां औ